आम
औ नोंथां।
अ नोंथाङा दा फ्रि सम दंना?
आहु दं नोंथां।
अब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव गुवारै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
अब्ला जों दावबायनाय आयदानि सायाव एसे सावरायनि नोंथां। गिबियावनो दावरायना दावबायनायनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोनि।
औ बुंलाय।
दावबाय होननानै बुङोब्लाथ' जों दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा सिम जायगा नाहैनाय बा बेरायहैनाय बेखौनो बुजियो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिहाय जोंनि ओनसोलाव माबायदिहाय दावबायनाय दावबायनो थाङो सुबुंफोरा माबे माबे जायगायाव बेनि सोमोन्दै आं एसे दावबायनायनि फ्राय जोङो जोबोर गियानबो मोननो हायो जेरै जोंनिफ्राय खाथि ओनोल सोलावनो जेरै सकि सकि हाग्रामा जेरै बेवहायबो गोबां दावबायनो थांनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंगौ।
बेयाहाय दावबायहैनानै जोङो जेरै जोंनि दा दैज्लां बोथोर सिजोनावबोहाय जोबोर गरम जायो बेवहाय जों थांनानै बेवहाय गुसुसु हाजेन जेरै भुटान हादोरनिफ्राय दै बोहैख्लायबोनाय गुसु गुसुनि बेफोरावहाय जोङो गोबां सुबुंफोरखौनो थांना दुगै हैैनाय बा बे जायग बेयावहाय थांना जिरायहैनाय बा बोथोरावबो जों गोबां रोखोमनि लावखार ओंखाम जाहैनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो। औ दाबायदि जेरै गोलोम बोथोरनि बन्द' बेबायदियहाय गोबां सोरखारि साख्रि मावनाय बा फरायसाफोराबो दावबायहैनाय न'खरैनो बा फेमिलियै दा हैनायखौ जों दाब दाब जायगायाव दाव दावबायहैनायखौ नुनो मोननाय जायो
औ नंगौ नोंथां
गोलोम बोथोराव जेरै गरम जोंनि ओनसोलाव बेबायदियनोहायं जोंनिया जेरै बेफोरबायदि हिल्स एरियाया एसे हाजो एरिया एसे गुदु जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुंफोरा बेयावहायबो गोबां बेरायनो थाङो जेरै लाइ ब्लुम दाउ बेफोरबायदि दाब दाब जायगायाव बेरायहैनो जों नुनो मोनो आरो बेबायदि नो स्कुल कलेज बायदिनिफ्राय जेरै एक्सकारसनव लांनाय। बेबायदि दावबायनो थांनाय दावबायहैनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्रायबो गोबां फरायसाफोरा गियान मोननो हायो।
औ नोंगौ।
बेफोरबायदि जायगा जों दावबायहैयोब्ला गोदोनि राजा रानि बायखोन्दा बा गोदोनि फुजिखानदा मुनदिर बा जोंनि बर नि राजा रानिया आलारि बाथि लायोमोन बा फुजियोमोन बेफोरनि सोमोन्दैबो जों गोबां मिथिनो मोनो। दावबायनायनिफ्रायबो जोबोर उफेरा गियान जोंनि जोंनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय। बेफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो जोङो गुबुन हादोर गुबुन जायगायाव दावबायहैयोबा जेरै जोंनि ओनसोलाव जाबायदि गारि मथर दङ बेफोरबायदि गुबुन गुबुन डिजाइननि गारि मथर बेफोरखौबो जों मोननाय जायो जोङो जोंनियाव दाथ' जोबोर गरम जायनि जाहोनाव दार्जिलिं बेरायहैनानै जोङो गुसु मोनो। बा दाब दाब जायगानानै जोंनि गोसोफोराबो गोजोननाय मोनो। बेफोरबायदिनो हागा जायगाफोरखौबो जों नायनो हायो आरो दावबायनायनिफ्राय जों जेरै हादोरनि मुं हादोरमानि मुं मा बेयाव माबे जेरै जोंनि बि सकिया जेरै भुटान हादोरनि सिमा बेफोरनि बागैबो मिथिनो हायो जे जोंनि माहारिया बेफोराव जों दावबायै बा गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय दावबायफैनाय जों लोगों मोनो। थसेल' गङारि गान्दा। बेखौ आसामनि मानसिफ्रा बेखौबो जों नुनो मोनो। बायदि बायदि जिब जुनारफोरनि मुंफोरखौबो जों मिथिनो मोनो बायदि बायदि जि बे जों नुनो मोननाय जायो। आरो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन सिजेनाव जाबादि आबाद मावो। जेरै जोंनियाव दा दैज्लां बोथोराव बा गुबुन हादोराव माक्रायनि आबाद मावो बा रैमालिनि आबाद मावो बेफोरखौबो जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो। बा मोनथिनो मोननाय जायोबा बे। हादोरसायाव माबे सिजोनाव माबे आबादखौ मावो। बेफोरखौबो गोबां बिबांनि मिथिनो मोननाय जायो सार। जेरै आसामनि मुंदांखा साहा आबाद गुबुन हादोरनिफ्राय जोंनि। आसाम हादोरसायाव जोङो बेरायनो फैयोब्ला जोंनि साहा आबादनि बागैबो। गोबां मिथि मोनोबा जोंबो गुबुन हादोर हादोर बेरायहैयोब्ला बेफोरबायदिनो गोबां गियान मोननो हायो बा गोबां मिथिबोनो हायो। हायो होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ नोंगौ।
नोंथांनि मोन्दांथिखौ बुजायना होनो हागोन नामा।
औ हागोन जेनेबा जोंनिया जोंङोथ' गोबां ज दावबायनो हायो दावबायनानै जों मासे सोलोंथाइ लानो हायो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
जेनेबा जोंनिया जेनेबा जोंनि खाथि साखाथियावनो थानाय जेरै जोंनि। गुवाहाटि नोगोरमायावनो नोगोर जोंनिया गोबां दावबायनो लागा जागा दं बेयाव जोंनिया स्कुल कलेजफोरनि जेनेबा स्कुलफोरनि जोंनि गथ'फोरखौ लांना गोबां सोलोंथाइ होननायफोरखौ आं नुनो मोनदों। जेरै जोंनिया गुवाहाटिनि औ जेरै जोंनि गुवाहाटिनि कामाख्या मन्दिर आरो जोंनिया साइन्स मिउजि मिउजियाम आरो जोंनिया सरायघाद दालां आरो नरनारायण सेत्रु दालां आरो बेनि अनगायैबो गोबां जेरै गोबां जेरै आरो तेजपुरफोरावबो दं जोंनिया जेरै अग्निगर बेफोराव जोङो गिदिंनानै लांनायखौ नुनो मोनदों आरो मानो आरो जेरै गुवाहाटियाव थानाय उमानन्द दिप बेफोर माजुलि बेफोराव जोंनिया गोबां जेनेबा गोदो गोदायनि मोनसे जारिमिन दं आरो ना बेफोराव जेनेबा कामाख्या मन्दिरावबो जेनेबा निलाचल हाजो आवलायनो बेवहाय थांनाय सरिखौ जोंनिया हर हरसेनि गेजेरावनो बानायनानै दिहुनदोंमोन होननाबो जोंनिया मोनसे सल'बाथा दं नङा होमबा।
नंगौ नोंथां नोंगौ
औ बिदिनो आरोना बिदिनो जोङो गोबां गोजान गोजान जायगा दावबायनानै गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो। जेरै जोंनिया जोंनि साखाथियावनो नांजाबनानै थानाय जोंनि साखाथिनिनो हादोर जोंनिया भुटान जों बेवहायबो थाबैनो गिद गिदिंहैनो हायो जेनेबा जों दा जेरै जोंनिया बरड'लेण्डआव थानाय मानसिफ्रा भुटानखौ जोङो जोंनि साखाथियावनो नालाय जों बेवहायनो गिदिंनोाबो फैनो हायो जोङो थाबैनो बेवहाय गिदिंनो थांब्ला जोंनो जेबो नांलाया जों बेवहाय आधार कार्डखौ जोङो देखायबानो बेवहाय एन्ट्रि खालामनो हायो आरोना भुटान हादरखौ भुटान हादरखौ जोङो जेरै गिदिंनानैथ' आङो नायफेरबाय भुटान हादरा जोंनिया गोबां साखोन सिखोन आरोना भुटान हादरा जोंनि आसाम जोंनि इण्डियानिख्रुइ जोंनिया भुटान हादरा गोबां साखोन सिखोनै लाखियो गोबां जेनेबा गोबां नेयम निथि मानिना सोलियो गोबां दिसिप्लि प्लेनाव थायो आर ना बिसोर हादरनि मानसिफोरा औ बिदिनो जोंबो जोंनियावबो आसामाव गोबां रोखोमनि बेफोरो भुटाननि मानसिफोराबो जोंनि आसामाव फैना बेरायफैयो जेरै जोंनि आसामाव बिसोर जोंनि साहा आबाद मावनायखौ मिथिगौ जेरै नोंथाङाबो मिथिबाय थसे‌ गंआरि गान्दा आरो जोंनि काजिरङायावबो गोबां रोखोमनि जिब जुनारखौ मानसिफोरानो गिदिं नायहैयो थांनानै गोबां रोखोमनि जोंनिया दाउराइ बेफोरखौबो जों नुनो मोनो। आरो जोंनिया मानास हाग्रामायावबो जोंनिया बोथोर लाना बोथोर गोबां मानसिफोरा दावबायनो थाङो।
मानास हाग्रामायावबो जोंनिया थसे गंआरि गान्दाखौ नुनो मोननाय जायो। मोसा मैदेर बेफोरबायदि जोनार जुनारखौ नुनो मोनो जोंनिया दावबायब्ला मा जायो जोंनिया दावबायायोब्ला जों मोननो हायो आरो जोङो दावबायनाबो जोंना गोबां मोजां मोनो आरो जों जेनेबा गोसोआव जेनेबा गाज्रि साननायफोराबो जोंनिया गैया जालाङो। ओ, हायोब्ला। जोंयो जेनेबा सम थानाय समावनो जोङो दा एसे जेनेबा जोङो कलेज मोननाय बैसोफोरावनो जोङो गोजान गोजान जायगाफोरखौ दावबायना लानांगौ। मानो होनब्ला जोंनिया बोराय बेन्थ' जालांबा जोंनिया खामानियाव मुखुब जाना थानायलाय जों दावबायनाय एसेबां मोना जालाङो नङा होमबा।
नांगौ नोंथां
बिदिनो जोङो सम थानाय दावबायनांगौ गोबां जोंनि इण्डियायाव जोंनिया जेरै जोंनि सारा सानजा भारतावनो बुंनो थाङोब्ला जोंङो गोबां जेरै- गोबां गिदिंनो लागा जाया दं जेरै खौ जोङो सा सानजा बा नर्थ इस्ट होननानै बुङो। जेराव जोंनिया सा सानजा भारताव जोंनिया जेरै- अरुणाचल मेघालय शिलं सेरपुन्जि आसाम जों मेघालयफ्राव बुंनो थाङोब्ला दा ह जों जोंनिया अखानि अनजिमाया गोबां आरो ना जायनि जाहोनावओजों गोबां अखा हायो। बेहाय अखा हानायनि जाहोनाव बेफोर जोंनिओ जोंनि जायगाफोरा जेनेबा हाजो ओनसोल नालाय बेवहाय जोबोद थान्दा थासारि सोमजियो आरो बिफां लाइफांफोरा गोथाङैनो थायो जाय अखानि बिबाङा गोबां जानायनि थाङा आरो बेफोर ओनसोलाव गोबांनिा समायना समायना जायगा दं नोंथाङा बुंबोबाय जेरै लाइ आरो बेनि अनगायैबो गोबां जेरै जेरै दंफांनि दालांफोरबो नुनो मोनो आरो गोबां दै बाज्रुम दं औ गोबां दै बाज्रुमफोर दङ जों बेफोरावबो नुनो मोनो।
आरो गोबां जेनेबा पाहार एरिया जायगाबो दं बेफोरावबो जों गिदिंनानै गोबां जायगा नु नोमोनो गिदिंनो लागा गोबां जायगा दं आरो ना। जेरै जोंनि अरुणाचल बुंनो थाङोब्ला अरुणाचलावथ' जोंना गिबि जेनेबा गिबिसिन सान ओंखारनाय जेनेबा सानखौ जेनेबा न ओंखारजेननायखौ नुनाय बिदि जायगाब दं जायखौ जों बुङो दं भेलि आरो बेनि अनगायैबो आनिनि भेलि सान्ति भेलि बिदि अरुणाचलाव गोबां दं जेरै अरुणाचलनिनो दं आरो टावां जेराव गोबां बरफ गोलैनायखौ जों नुनो मोनो बेवहायबो जेनेबा गोबां गोबां थान्दा आरोना जोंबो जागाया गोबां थान्दायाव थानायान्दायाव ज बरफजों साग्लोबजोबना थानाय जायगा बेवहायबो मानसिफोरा गोबां बेरायनो थाङो जोंनि साखाथिनि मानसिफोरा जोंनि ओनसोलनि मानसिफोराबो माने ओजोंनि बारहावाया जोंनिया अखानि बिबां आरो ओजों थान्दानि बिबाङा बारा जानायखाय जोंनि जायगाफोरा जोबोद मोजाङैनो थायो आरोना गुसोयैनो दा जोंनि आसामाव बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि थान्दा नङा नालाय जोंनिया बेवहाय बिदुंनि अनजिमाया एसे बारा ओ जोंनिख्रुइ उम आरो अखानि अनजिमायाबो जोंनिया एसे खम बिदिनो आरो ना
नोंगौ
नोंथाङाबो गोबां मोजाङै जेरै दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय जेनेबा जोंनिया स्कुल कलेजनि स गथ'फोरा बेफोरनिफ्राय गोबां गियान आरजिनो हायो नोंथाङा जा रोंगौथि दं बेखौ नोंथाङाबो गोबां मोजां
नोंगौ नोंथां जोंङो औ नोथां।
गोजोनथों गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।